सुबिदा आं नोंथां खोनादोंना अ नोंथाजों आं दसे सम रायलायनो हागोन ना
औ हागोन दे
आं नोंथांजों ओ बर'नि फोरनि फोरबो मागो दमासिनि बागै रायलायगौमोन
औ औ रायलाय जागोन
जोंनि ओ बर'फोरनि मागो दमासिनि ओम बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ओ ओमफाय आरो बेफोरनि उनाव माबोरै बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ
उम
जों जों मागो दमासि होनोब्ला मा होनो बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबोनि नो मोनसे आयदा आरो बेबो जाय आबाद जों सोमोन्दो गोनां।
औ।
ओम बेखौ जोङो मा होनो पौस दाननि जोबथा साननिफ्राय फालिनाय जायो। जेराव जोंहा बे मागो फोरबो होनोब्ला बांसिनानो जानाय लोंनाय।
औ।
नि सायाव सोनारो आरो। ओ जिहेत तु जों मागो फोरबोआवहाय ओ औ पस्थाननि सोब था सानखालि औ लास्टआवहा जोंहा फालियो। ओ खालि जोंहा फुंनिफ्रायनो गोबां मावनांगौ खामानि। थायो‌ नङा होमबा जेरैहाय जों ओम मा होनो बेखौ ओम फुंनिफ्रायनो जेनेबा न'खरनि हिनजाव मानसिफोरा गैस्रां लोबस्रां खालामनानै जेनेबा फिथानि थाखाय लिरस्रोनानै औ। माइब्रा जोसा बेफोरबायदिनि माइ रंनि फिथा सौराइ बायदि देन
औ।
नानै लायो ओ बेनिफ्राय ओ सोमना लानानै देनानै लायो आ बेनि उनाव ओ बेनिफ्राय जों मोनाबिलि समाव फिथाखौ जेनेबा मा होनो
औ दिंखि आरो उवालनि गेजेरजों औ
उवाल गायहेन फोराव देना लायो। आथिखालाव थ' जों बेफोरखौ नुुनोनो मोनलिया बांसिनानो थिनजोंसो देनायखौ नुनो मोनो। उम गिबि फिथाखौ जोङो न' खरनि गोमालांनाय मानसिफोरनो बावनाय जायो नङा होमबा? बिदिनो उम माने बे गोमालांनाय मानसिफोरनि थाखाय जोङो आखिया आखाइजोंसो बानाय ग्रोयो आरो। बे फिथाखौहाय बेवहाय जोंहा सिनि संख्रि जेबो होआ सिबिं बायदिसि बिहाय जेबो होआ आरो बेनिफ्राय बे फिथाखौहाय जोङो ओ जेनेबा मागोनि से सानखालि बावगोन आरो बेखौ जोङो पुष दाननि मोनाबिलियावहाय। बानायना दोननाय जायो गदिनो अखा ओ जों बेलागुरबो सावो नङा होमबा से थारिगै। उम जायनि थाखाय जोङो सिगांग्रोनो माने बेलागुरनि थाखाय गोबां जा जगार खालामो ओ माइ नारा बायसि गाब बेफोरबायादि औवा ओ ओ बुथुमनानै जोंहा बेलागुर बानायो। बे बेलागुरखौ जों से थारिगैसो फुङावनो सिखारनानै ओ सावनाय जायो आरो। बिदिनो मा होनगोन बेखौ उ जेनेबा बेलागुर सावखाालि फुङावहायनो माने स दाउसिन दाउला गाबैनि सिगां सि गारनानै जोंहा ओ दुगैस्र स्रां लोबस्रां खालामनाय जायो। आरो बेलागुरनि गुदियाव थांनानै आलारि बा थि सावनानै बिदिनो गय जरा फाथै सरा होनानैहा अ जों खुलुमनानै बेलागुरखौ सावनाय जा यो आरो। उम। बेनिफ्रायनो जों ओ आइजोफोरा माने ओ फिथा सौराय बेबायदि माने साव नो जागायो आरो उम।
उम। दानिया आङो उम आङो मागो दमासियाव जानाय फिथाफोरनि मुंखौ खोन्थानोसै नोंथांनो नोंथाङाबो एसे मिथिना लादो। जोङो दा उम मागो दमासियाव ओरैनोथ' जोङो ओ फि था लावदुम उम बा माबा फिथा होनो बेखौ सावो औ एन्थाब सावो आरो थावजों सावनाय फिथाखौ थाव औ जोंनिया आरो थावनि फिथा फिथाबो होनो आरो सिथावबो होनो ओ आङो नोंथांनिफ्राय ओ लावदुम उम फिथाजों लावदुम फिथा बुङो बि बेखौ हुगुमा फिथाबो बुङो बेखौ खौ माबोरै बानायनाय जायो बेखौ नोंथांनिफ्राय मि मिथिनो लुबैदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ औ बेखौ जों मा होनो खायसे जोसा माइरंजोंबो बानायो नङा होनबा औ जोसा माइरं बा माथा होनना बुङो जायखौ जों ओंखाम जाबाय थायो जेनेबा जायखि जाया बे माइ आरो माइब्रा नङै आथा नङै आरो बेनि जे बानायो से जेननिफ्राया बिखौ बानायनि थाखाय जों सोमनानै लाग्रोनांगोन ओं जाहाथे देनायाव एसे गोरलै जायो आरो थाबनो गुन्दै जायो बेनिफ्राय बे खौ बानायनो थाखाय जोङो सोमनानै लाबाय से घन्टा औ से घन्टा बा बिदिनो आधा घन्टा लाबाय सोमनानै बेनि उनावहाय जों वाल बाग गायहेन देनानै लानोसै औ दिंखि बिदिनो जों बेे लाउदुम फिथाखौ खायसेआ नालेंखर जों बानायो खायसे गुरु मे थाइबा होदेरनानै खायसे सिनि सिबिं औ बेफोरबायदि जों बानायो। ओ गावबा गावनि गोसो आरो।
औ औ बेखौ जोंङो ओ दै माबाजोंसो हमो नंङा होमबा नोंथां?
गुन्दै देखांनायनि उनाव दै एसे होनानै माने जाहाथे फिथाइया गुरै जायो। गावस्राया बेनि थाखाय जों दै मिलायनानै ओ सान्द्रियावहा नानानै लानाय जायो आरो।
औ नाग्लिग्रोनाय जायो आरो।
औ औ बेनि उनाव जों ओ मा होनो बेखौ खायसे नारेंखलनि बे खल था बा
औ।
बेयाइ बिदिनो आथिखालाव आथिखालावथ' बे मा होनो साखनि जायखौ बेफोर जोंबो बानायो आरो। जेनेबा बेखौ मा होनो महर होनो थाखाय आरो। बेबायदि औ दैखौ दैहुआव हानि दैहुआव बांसिन मोजां जायो आरो। बानायनो दैखौ गुंदुं जाहोनानै। बेनिफ्राय गोबा। जि मोनसे लानानै हा अ जोंयो गिबियावहा बे जेनेबा खुरैयावहा ओ फिथा गुन्दै ला ग्रोबाय बेनिफ्राय। गेजेराव सिबिं होबाय। आब रोजों। फिथा गुन्दै होफिनबाय बिदिनो। थाखो थाखो। सिबिं बा नालेंखरखो। होनानै। बानायनाय जायो आरो ओम।
आङो दा ओहोम एन्थाब फिथानि। सोमोन्दै एसे बुंनानै। होनसै गिबियाव एन्थाब फिथाखौ माबायदि बानायो। नोंथाङा एसे खोनास। संदो। आं बुंनो होननि। ओ गिबियाव जोङो। अन ओ माने माइब्रा माइरंजोंसो जायो नङा ओमबा? एनथाबथ फि दाया एसे आथा। आथा माइरंजोंसो। माइब्रा माइरंखौ जोङो गिबियाव सो। सोमग्रोना लानांगौ बिनि उनाव इसे रुइबाथाय इसे बोखांनानै। दैया एसे ओ गगारलांनायनि थाखाय। एसे दोनथ'नांगौ जायो दसे दैनिफ्राय बोखांनानै ओ बिखौ। दोंखांनायनि उनाव एसे दैया रानबाथाय जोङो दे देनाय जायो ओम जेनेबा उवाल एबा। ओम। दिंखिफोराव देनाय जायो जोङो बेखौ आरो। दैनि उनाव, ओ ओ गुन्दै ओ देनानै गुन्दै खालामनायनि उनाव जों बेखौ, ओ सावनाय जायो आरो। ओं ओमफाय जोङो आरो बिहाय गोबां ओ गोदै गोदैबो खाम ना ओ फिथाखौ गोदै जाहोनो थाखाय ओ बा मोजांसिन मोनजाहोनो थाखाय जानो मोजांसिन जानो थाखाय जेनेबा जानायाव मोजां मोनजानो थाखाय थावनायनि थाखाय बेहाय गोबां माबा होजायो आरो जोङो। नारेंखल ओ गुरु मिथाइ सिबिं सिनि बेफोरबायदि होजायो आरो औ बेखौ गिबियाव एसे ओ मा होनो साराय सा ओ सारायावबाबो जायो। ओमफ्राय आरो इसे फोस्लांस्लां जि माबा जोंनो बेहाय सावजायो आरो जों बेहाय सावजायो गिबियाव जों होग्रोनानै लानांगौ अन गुन्दैखौ ओमफ्राय एसे फेनाय बायदि खालामनां गौ। आरो बिनि उनाव सिबिं एबा नारेंखल एबा गुर बेखौ होनांगौ आरो। बे बेनि उनाव बेखौ थननांगौ थननायनि उनाव दसे दसे ओरैनो दसे नो दोननानै ओ माबा ओ बियो जाजायो आरो दसे दोननानै ओ एसे गोरा होनानै बेयो जाजायो आरो
जोंनियाथ' आरो गोबां फिथा बानायबावनाय जायो नङा होमबा लोगो? नोंथां ओं ओ थाव फिथा आरो लारु सिबिं बायदिसिना बानायजायो बानायनाय जायोना नोंथां? नोंथां नोंथाङा ओ लारुखौ मारै बानायो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंथ' लारु होनोब्ला जों नालेंखलनि बानायो सिबिंनि बानायो सुजि बेफोरबायदिनि बानायो नङा होम्बा? जाय जायखौ जायो माने नालेंखरनि थाखाय मोजां ओ नों बानायो बा नालेंखरखो गिबियावनो जों रुखिना लानांगोन। गुन्दै गुन्दैनो अ बेनिफ्राय सारायावहा गुदुं जाहोनो थाखा सारायखौ गुदुं जा होनानै ओ जों बेवहाय एसे थाव गुबै होनानै जों नालेंखरखौ होनां गौ ओ बिदि खालामो बा माने नालेंखरा सिथाबा आरो सारायावहा बिदिनो नालें खरा इसे ओ दैया माने राननाय बाय दि जायोब्ला सिनि होबाय सिनि होनानै जों मोजांनो सिनिया जाहा थे गलिनानै ओ उम दुलुर बानायजानो हानाय आटथा जायो अब्ला जोङो बे माबा मा होनो नालेंखरखौ? थिखो जासिगोन आरो उम अब्लाना एसे सुहाब नाय बायदि मोनोब्ला जों आखाइ फारनैजों दुलुर दुलुर बानायनो हायो आर ए गोरा सिथुमनानैहा
अ अ
सिबिंनिब्ला जोङो गुर होनानै सिबिं खौ बानायो। जेनेबा सिबिंखौ एवना लाबाय बेनि उनाव गुरखौबो गलि होबाय औ।
नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन ओ दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जायो दे जागोन औ। दे